औ हेलौ
औ हेलौ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
हेल' नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा नोंथां?
औ दं।
ओह ओ जोङो दायो ओ मिथिंगानि सायाव रायलायदों आरो नोंथां।
औ।
ओ ओ गिबियावनो ओ नोंथाङा ओ मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हायो नोंथां मिथिंगा बुङोब्लाथ' जों गासैबो सुबुंफोरानो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ मिथिंगा होनोब ब्ला जोङो बिफां लाइफां बा जों मानसि गासैखौबो लानानै जिब जुनार गासैखौबो होननाय जायो आरो माने जों मिथिंगायावनो थायो। आरो मिथिंगा होनोबा माने गासिबो खौबो नेचार बेफोरखौ बुंनाय जायो बिफां लाइफां दैमा दैसा अन न्थाइ बाला बेफोरबायदिनो गासैखौबो आरो माने जों जि नुयो बेखौनो जों जि नुथाय बेफोर गासैखौबो मिथिंगायाव मोननाय नुथायखौनो जों मिथिंगायारि रि जिब जुनार बेफोर गासैखौबो बुंनाय जायो जों मैदेर गान्दा बेफोरबायदि गासैखौ बुंनो हागोन अन्थायाइ बाला बिदिनो हा दै बार बेफोरदि गासैखौबो बुंनो हागोन आरो मिथिंगा बुङोब्ला जों नुनायाव दा मिथिंगाया जोंना मोजां थासारियाव गैया आंनि नुनायाव जों मिथिंगा बुङोब्ला मानोना जों जों सुबुं माहारिया मिथिंगाखौ सानफा एफा गाज्रि खालामगासिनो दं आरो जों बिफां लाइफांखौ जों दानफायगासिनो दं आरो दान फायनायनि अनगायै जों बेखौ बिफां लाइफांखौ जों गायफिननो रोङाखै बेनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगाया गुबुंले थासारियाव फैदों मिथिंगा गाज्रि जानायनि जाहोनाव जोंहा बा जोंनि बारा गुबुंले जादों आरो लोगोसे जोंहा दुंहाव थासारिया गोबां जादों आरो बिदिनो बिदुंनि थासारिया जोंनि बुहुमाव गोबारै माने गोगगोम गोहोम गोलैदों बिदिनो जोंनि जे साननि दुंथखौ जोंनि मिथिंगाया बिदिनो बारहावाया माने एसे मोजां थासारियाव लाखियोमोन बे बे थासारिया जोंहा गाज्रि जादों बिदिनो जोंहा साननि दुंथखौ ला लाखिनाय बै बार खोलोब बेफोरबायदि खोलोब थानाया जोंहा सानफा एफा गो हफा जालांदों बेनि जाहोनाव जोंहा दुंथाया गोबां जादों बे बेफोरबायदिनि थासारियाव जोंहा अखा हानाय बेफोरबायदि गोबां माने अखाफोरा समति हायो यि जादों आरो गरम जादों बिदिनो बांग्रिं बाय सिना बिदिनो जादों आरो जों नुनो मोनो मिथिंगा बा बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा हा खुर खानाय बेफोरबायदिनो नांगौनि बाराव अखा हानायखौबो जों सम सम नुनो मोनो बिदिनो दै बाना बिदिनो हाजो खुरखायो बिदिनो बायदि माने गाज्रि जानाय थासारिखौबो जों नुनो मोनो आरो जोङो मिथि मिथिंगायाव दा जोङो गोदान जुगाव माने गोदान मुगानि जग गाव जोङो गारि मथर सालायो बेफोरबायदि सालायनायनि जाहोनाव जोंहा बैफोर गारि मथरनि ओमफ्राय जोंहा गाज्रि बायदिसिना थुङा ओंखारो बैफोर थुङा ओंखारनायनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगायाबो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो बिदिनो बारहावाया गाज्रि बा गुबुंले जादों। बेै गाज्रि गुबुं ले बारहावा जानायनि जाहोनाव जोंहा जों मानसि माहारिया गोबां बेमार हाजारनि गेजेरजों गोग्लैदों बा बेमार आजार जादों औ आरो बिदिनो जोङो मानसिफोरा गोबां दुरबल जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बायदिसिना आजिखालि माने गोबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो जोङो अन्थाइ बेफोरबाय दिनो किदने दाउन बेफोरबायदि। बेमार जानायखौ नुनो मोनो जों बारहावा गाज्रिनि जाहोनावनो। आरो बिदिनो जोङो मिथिंगाखौ फोसाबनांगौबाना जों बि बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो लोगो से जोङो दा मोननाय बाजाराव प्लास्टिक बेफोरबायदि माने लबरनि बुस्थुफोरखौ जोंहा बारा बाहायनाङा सावनांगौ आरो दखरसे जगायावनो जो फबनानै दोननांगौ आरो बेफोरखौ इउस खालामनायखौ खम खालामनांगौ। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा मिथिंगानि
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोंनि ओ मिथिंगायाव ओ माखासे सानथ'हायै दैमा दैसा हाजो हाला ओ‌ बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय ओ जोंनि ओ आसामाबो ओ मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा ओ सानसहायै मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दङ'।
ओ सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि ओ मा होनोखौ रानियानो आसामानो होन-होनजागोन नोंथां।
औ।
ओ मिथिंगानि ओ गुवार बिखायाव थानाय ओ माखासे जिब जुनारफोरा जादों ओ मै मोसा मैदेर सियाल सैमा बेफोरनो आरो। औ न'आव फिसिग्रा जुनार हिसाबै जोंहा जेरै अमा, बोरमा, मोसौ, मैसो बायदि बायदि। ओ जोंहा ओ आसा-आसामनि बिखायाव सानथ्रहायै बेसेन गो साफोर दंफांफोर दं दंबावो ओ बेफोरनो जाबाय ओ साल, सनालु, गाम्बारि, सिगुन दिथासाब, खोदोम, अदाल बायदि बायदि दोंसोगारो आरो‌।
औ।
खौ न' न' लुनाय ओ दंफांनि उन्दुग्रा सार फिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो। ओ बेफोर बिफांफोर बिफांफोरनिफ्राय ओ जोङो आइजें आइला ओ आइजें आयला बानायनानै ओ फाननानै ओ रांबो खामायनो हायो आरो। ओ सोमलि दं फांजों जोङो सलाय खाथि बानायनो हायो होनना जों मिथियो। औवाजों लेखा बिलाइ, उम। बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो। ओ‌ जोंहा ओ मि थिंगायाव गोबां जेरै दाउफोर दङ बेफोरनि गेजेराव दाउराइ, दावमासार, बाथ' दाउ धनेस, दाउमैना, दाउथु, दाउदग्रा, दाउ दाबां हांसो बायदि जाथोननि दाउ मोनो आरो जोंनि मिथिंगायाव। ओ बेनि गेजेराव जोङो ओ मुनदांखासिन आसामनि जुनार जुनारानो जादों ओ थसेल' गं गोनां गान्दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ मैदेर मैदेरनिफ्राय जोङो हाथाइखौ गानग्रा गहेनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथियो।
औ।
ओ जोंनि मिथिंगायाव दैमा दैसा दं बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो। आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैखौ जोङो दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो होनना जों मिथियो। ओ जोंहा मिथिंगाया मिथिंगायाव गारि मथर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल दिडिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामावनो मोननाय जायो होनना जों मिथियो। ओ बेनि अनगायै नोंथाङा मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायबावो मिजिंफिबाय
औ नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो नंगौ जों मिथिंगायाव गोबां माखासे जिब जुनार मोनो बिदिनो मिथिंगानि बुङोब्ला माने रिजाबाव मोननाय बुङोब्ला जों गान्दा मैदेर बेफोरबायदिनो हांसो सिलारि बेफोरबायदिनो दाउरायाइ बेफोरबायदिखौ जों मिथिंगायाव मोननो हायो मैदेर बिदिनो मोख्रा बेफोरबायदि खौ आरो जों न'आव बुंनाय बायदि फिनायखौ नोंथाङानो बुंखाबाय जेरै जों बोरमा मोसौ दाउ बेफोरखौ जों न'आव फिसिनाय जायो औ आरो बिदिनो मा खासे दावउफोरखौ जों मिथिंगायाव मोननो मोनो। आरो जों मिथिंगानिफ्राय जों माने अक्सिजेनखौ जों लायो आरो जों एगार फिनाय हाइड्र कारबट जेन माने माबाखौ बिसोर मिथिंगाया बोनानै लायो बिदिनो जों माने मिथिंगाजों जमा लोगो नांनानै बिदिनो माने थांना थालायो आरो।
औ।
औ आरो बिदिनो नोंथाङानो एसे फंनैसो बुङोब्ला मोजां जागोन नामा मिथिंगाखौ माने जों माब्रै लाखिब्ला जोंनि मिथिंगाया मोजाङै थागोन। बा जों मिथिंगाखौ बोरै रैखा खालामनांगोन गाज्रि लामाजों थांनायखौ माने बेफोरनि बागै
औ बेफोरनि बागै बुङोब्ला आङो ओ मिथिंगानि बागै आङो बुंगोन ससे। जोंहा नोंथाङानो बुंलांखाबाय बिदिनो जोङो जानाय दखानफोराव जानाय सिप्स पेकेट बेफोरखौ जोङो जेराव मेराव जानला मानला गारालासिनो जों बबेबा मोनसे जायगा बेबा डास्बिनफ्राव दोनहैनांगौ। बेफोरनि थाखाय जोंना मिथिंगाया गुबुनले जायो बेखौ जों मिथियो। आरो बेनिफ्राय आङो मिथिंगानि सायाव फंनै - सो बुंबावगोन आ जों बुंनो हायो जों सुबुं माहारिया मिथिंगायावनो थायो। आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दं बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थाया हाया होनना जों मिथियो। आरो जिब जुनार जिब जुनारा जादों मोनसे सम्पद जिब जुनार बुथारोब्ला जोंहा सरखारनि सुथुर जायो जों मिथियो
ओ जोङो बुंनो हाबावो जोंहा आसामाव जोबोद दैबाना जायो आरो। बे दैबाना जानायजों सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो। जाहोनाव बिसोरनि थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों थेर बेथेर जालांजोबो आरो ओ बिदि जाथाया ओ आसामनि खनला खनला जायगायाव जायो। ओ बिदि जाथायखौ जोंहा माजुलि दैमा दिप बेफोर जायगायाव सरासनस्राय जोङो खोनाबाय थानो मोनो आरो
औ।
बिदिनो जोंनि मिथिंगा एबा आबहावाया जोंहा ओ बांग्रिंबो जायो सम सम बे बांग्रिंखौ बांग्रिंआबो ओ सुबुंफोरखौ दुखु होयो आरो जेरैहाय न' बां सोमावनानै गावस्रा होयो। ओ जाहोनाव सुबुंफोरा ओ न' बायनानै आगाद जायो। ओ खायफाफोरा आरो थैनो गोनां जायो आरो ओ सरा - सनस्रायै जोंहा टाउननि एबा नोगोरनि न'फोरखौ बांसिन सेफायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि न' बांखौ बारा एसे सेफायनायखौ जों नुनो मोना। ओ मानोना गामिनि न'फोरा एसेबां बिल्डिंबो जाया बे ओ नोंथांजों जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम बो गोजोन्थों एसेनोसै।